हेलौ नोंथां औ खोनादों। औ खोनादों।
थां नोंथाङा दा फ्रियावनो दंना?
औ फ्रियावनो दङ' नोंथां
हेल'
औ नोंथां आं फ्रियावनो दं।
ओं ओं नोंथां दा होमबा नोंथां। नोंथां नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नंदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
दायो होमबा जोंहा दा ओ जा इन्टारनेटनि बागै इन्टारनेट मा मा खामानियाव बाहायो दा बियो मा प्रफिट जोंनि थाखाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जोङो इन्टारनेट होनोबाथ' दानि जुगाव सबनिबो न' न' माने जों इन्टारनेट बाहायनाय खौ जों नुनो मोनसै जों गिबियाव इन्टारनेटखौ बुङोबा जों गिबियाव माने इन्टारनेटखौ गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो जों माने इन्टारनेटखौ मबाइलाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खायफाया लेपटप दडेक्कटप बिनिनो फि सि बेफोराव माने जों माने इन्टारनेटनि इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जों इन्टारनेटखौ बुङोबा जोंहा इन्टारनेटजों गोबां खामानि मावनो हायो दानि जुगाव माने गोबां जौगाबोनाय माबा जुग होनना बुंनो हायो दायो। माने सोब बुस्थुआनो इन्टारनेटजों जायो होननानै बुंनो हायो आरो। दा जों माबा मोनसे नायनो गोनां जाना फैयोबाबो जोंनो इन्टारनेट नांगौ नङा होमबा नोंथां जों बिदिनो ओ गुबुन दाबसे औ गुबुन दाबसे जायगायाव माबा मोनसे बि जानानै फैयोबा बिदिनो जायोबा जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने बै समाव मा बै जायगायाव मा जाबाय थादों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो माने औ खबर मोनो बेफोरबायदि जों बुंनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों ओ गुबुन सासेनो बिदिनो कल खालामनो हायो बा एस एम एस फोर गेलेनो हायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो हायो आरोना नोंथा इन्टारनेटनि गेजेरजों बिदिनो इन्टारनेटआ गोबां माने बाहायजानाय बुस्थु होननानै जों बुंनो हागोन आरो। इन्टारनेट होनना बुङोबाथ' जों इन्टारनेटखौ गोबां बिदिनो खामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायखौ जों माने माबा मोनसे बिदिनो ओ फैसाफोर बख'नो थांबाबो जोंनो इन्टारनेट नांगौ जानानै फैयो। बिदिनो माबा मोनसे एफ्लाय खालामनो बा माबा मोनसे जोंनि नांगौ जानाय बुस्थुखौ जों माने ओ अनलाइनाव खालामनो गोनां जायोबाबो जों माने इन्टारनेट नांगौ जाना फैयो आरो माने जों अनलाइन माने बै दा जों माबा मोनसे इदिनो लेखा बुस्थु माने जोंनि नांगौ जानाय जोंनि थानाय जानायफोरनि बागै माबा मोनसे ओ मा होनो इदिनो लेखा माबा माबि बहननो हायोना बेफोरावबो जोंनो इन्टारनेट नांगौ जाना फैयो आरो इदिनो जेरै आधार कार्ड बेफोरबायदिखौ बहननायफोरावबो जोंनो इन्टारनेट नांगौ। ओ बिदिनो माने इन्टारनेटखौ गोबां खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो इन्टारनेट होनोबा जों इन्टारनेटजों गोबांखिनि सोलोंनो हायो। जाउनफोरा जाहैबाय जों माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो हायो माने सोलोंथाइ लानो गोनां जायोबाबो जों इन्टारनेटखौ माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जों लानो हायो आरो जेरै जों माबा मोनसे इदिनो सोलोंनो गोनां जायोबा। जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों इउटुब होननाय मोनसे इदिनो प्लेटफर्म दं बेफोराव जों माने गोबां ओ गोबांखिनि इदिनो नलेज लानो हायो बा इदिनो ओ माबा मोनसे स्किलफोर सोलोंनो हायो। बा इदिनो ओ लेखा फरायनायफोरनि बागैबो जों माने सोलोंनो हायो आरो। ओ जेरै बिदिनो गोबां माने सोलोंथाइनि बागै फोरोंनायफोर जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? बिनि अनगायैबो जों माबा मोनसे औ बिनि अनगायैबो जोंहा माबा मोनसे इदिनो ओ कुइसनफोर दाउट जानायखौबो बिनि अनगा जोंहा बेलेग मोनसेफोर फ्रम जेराव ओ गुगोलफोरखौ होनना बुंनांसिगोन। जों बेफोराव वाट सेट जिपिटि थ' गोदान गोदान ए आइ फोर ओंखारना फैबाय नालाय। बेफोराव जों माने गोबां कुइसनफोरखौ सोंनानै जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो एन्सारखौ मोननो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो ओ जों माबा मोनसे सोलोंथाइखौ माने ओ रोंगौथि गैया बेफोरनि बागै जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंनानै जों मिथ मिथिनो हायो आरो नोंथां। ओ बिनि अनगायैबोथ' इन्टारनेटआ जों गोबां खामानियाव होबावो बेल' नङा। इदिनो ओ इन्टारनेटखौ जोंनो लाइफआव माने दैलि लाइफआव इउस खालामो। माने दैलि लाइफआव जों इन्टारनेटखौ इउस खालामो होनना बुंनो हागोन आरो। जों बिदिनो अबेबा मोनसे जायगाफोराव ओ इदिनो मा होनो अबेबा मोनसे जायगाफोराव थांनो थांनोबा आरो ना थांनोबा जोंनो माने इन्टारनेटखौ नांगौ जाना फैयो। जेराव जों माबा मोनसे केब बुक खालामनो बा इदिनो बाइकफोरजों थांनो गोनां जायोबा माने जों हान्थिलांनो गोनां जायोबा जों बेफोराव बुक खालामनानै थांनो हायो। बा जों दा अबेबा ट्रेनफोरजों अबेबा जायगाफोराव थांनो गोनां जाना फैयोबा जों माने टिकिट टिकेटफोर बुक खालाम हरगोरनो हायो, इन्टारनेटनि गेजेरजों। आरो जों इन्टार माने इन्टारनेटनि गेजेरजों अबेबा माने जायगायाव थांनो जायोबा मा सम जायोबा माने जों थांगोन बे जायगायाव बेखौ माने जों मा समाव मा समाव बिदिनो ट्रेनफोरा थांगोन बेफोर। समखौबो जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों नायनानै जों बे समाव माने थांनो हायो आरोना नोंथां। बिनि अनगायैबोथ' जोंहा आ औ। बेनि अनगायैबोथ' जोंहा बुंनो थाङोबा जोङो जायखौ गुगोल मेप होनना बुंदों। ओ बेजों जों माने गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो अबेबा गोदान जायगायाव थांनो गोनां जायोबा जों जायगाफोरखौ मि थिया नालाय नोंथां बेफोर जायगाफोरसिम थांनायाव जों माने गुगोल मेप जायखौ इन्टारनेट बाहायनानै जों थांनो हायो आरो माने बै जायगासिम जों माने। ओ बे इन्टारनेटनि गेजेरजों बे जायगाया बे बिथिं थांगोन होननानै जों माने जों मि थिनो हायो आरो गुगोल मेपनि गेजेरजों गुगोल मेप फोर माने माबा मोनसे इदिनो ओ माबा मोनसे बुस्थुफोरखौ बाहायनो थाखायबा जोंनो बिदिनो ओ। अबेबा थांनाय मानाय बेफोर सोब खामानिफोरखौनो जों माने इन्टारनेट नङाबा जाया होननो हायो आरो। इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो माने जों बैफोराव हाबनानै माने बेफोरखौ नायनो हायो। आरो इन्टारनेट नङाबा माने गोबां खामानियानो जोंहा माने इदिनो ओ जाया होननानै जों बुंनो हायो। आरो दाथ' जों माने गोबां इदिनो कम्पानि गिदिर गिदिर बिदिनो थायो जोंना दारिमिन गिदिर गिदिर। बैफोराव जोंहा गोबां माने इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जाहोनफोरा आरो आ बिनि अनगायैबो जों ओरै ओ गोबां मबाइल इन्टारनेटखौ जों मोननै मोनथाम माबायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जों मबाइलनि अनगायैबो जोंहा लेपटपफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। लेपटप डेक्स सब' बेफोराव माने जों इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। माने बेफोरजोंबो जों गोबां खामानि फोर मावो जेरै दाथ' गोबां जौगानाय जुग माने लेपटपफोरजोंबा डेक्सटपफोरजोंनो जों सब खामानिखौबो आ माने जाफुंहोयो होननानै जों बुंनो हायो आरो माने इन्टारनेट गैयाबा जोंनि लाइफआव जेबो गैया होननानै जों बुंनो हागोन। आरो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां ओइ एसे इन्टारनेटनि बागै नोंथाङाबो। औ दे जागोन दे नोंथां।
नोंथांनिफ्राय ओ इन्टारनेटनि बागै मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों नोंथां दा आङो जा मोनसे जे बेखौ फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ
ओ दा जोंनियाव आखाइ आखाइ बयनावबो दा इन्टारनेट। हायो इन्टारनेटखौ जों बाहायो।
औ
दा वर्ल्डआवनो जोङो इन्टारनेट नङाबा जाया होननानै दा मिथिनो मोनो आरो सोब खामानियावनो। दा अनलाइन क्लास लानायनिफ्राय मबेलाव। जेन'बा दाबसे गोजान जायगानिफ्राय बा ओरै गुबुन हादरनिफ्राय बा मोनसे बुस्थु अर्डार खालामनानै जोङो बिहरो। दा इन्टारनेटनि गेजेरजों बा जोङो ओ क्लास लानाय खौनो होनदो क्लास लानाया जोङो दाबसे गोजान जायगानिफ्राय जोङो थांनो हाया बे जायगायाव दा बे जायगानिखौ जोङो दा न'आव जिरायनानै जोङो दा क्लास लाबाय थानो हायो। मबाइलनि गेजेरजों बा लेपटपनि गेजेरजों दा बेबायदि बानायना होदों आरो दा जोंनो सुबिदा दा इन्टारनेट होनोबा बिराद मोजां इन्टारनेटा दा जोंनि थाखाय बाहायनो रोङोबा। बाहायनो रोङाबा बे बुस्थुआ जोबोद खहाबो खालामो आरो जोंखौ दा इन्टारनेट ओ जोंखौ जोबोर हेफाजाब खालामगासिनो दं आरो जों जोंखौ। ओ मानो होनना बुङोब्ला दा जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव ओ थांनाङा। जोङो दा गावनि मबाइलावनो नुयो। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिनो हायो आरो। बे जायगाया माबायदि? ओ बिनि गेजेरजों जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनथिनो हायो। आरो दा
औ
बिदिनो गोबां जायगाफोरावनो मोजां मोजां जायगा दं। बे फोरखौ जोङो दा इन्टारनेट ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो हायो। आरो ओ इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला दायो सोलिबाय थानाय ए आइ दा बेफोराव गोबां। खामानि मावनो हायो। आरो दा जोङो ओ मोनसे मुभि बा एलबाम बानायनोबा जोङो दा बेहाय स्क्रिप्ट लिरना हो दा बेनो ए आइ आनो जोंनो स्क्रिप्ट बानायना होयो। दा जोङो सासे स्क्रिप्टार नाङा आरो दा जोंनो दा बिनि थाखायबो जोबोद मोजां। आरो दा जोङो गावनो खुद बानायनानै लानो हायो। आरो
औ
दा जोंनो गोबां सुबिदा खालामना होगासिनो दं इन्टारनेट इन्टारनेटआ। दा जोबोद मोजां मोजां खामानियाव जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो हायो। आरो दा आ बिनि नि गेजेरजों जोङो गोबां रोंगौथिबो मोननो हादों आरो खायसेबा गोबां गोदोलांनोबो हमदों आरो बाहायनो इउस खालामनो रोङियाव बेखौ ओ जेरैहाय दा मबाइलाव गेम गेलेनानै सानसे सानफा थोलो दा ओरैनो थानायखौ जोङो नुनोबो मो मोनदों आ सोरखौबा सोरखौबा ओरैनो दा ओ बेखौ बांसिनानो इउस खालामनो रोङा आरो दा जाय इउस खालामनो रोङो बियो मोजां। आरो दा जोङो इउस खालामनो रोंनांगोन बेखौ इन्टारनेटखौ दा इन्टारनेटआ ओ गोबां रोखोमनि दङ। दा जेरै ओ वाइफाइ वाइफाइबो लानानै जोङो दा वाइफाइ जोंबो कानेक्ट खालामनानै लानो हायो जेरैहाय बिदिनो लेपटप डेक्सकटप बिदिनो गोबां रोखोमाव ओ इन्टारनेटखौ बाहायो आरो जोङो दा। बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदि जेरैहाय जोङो इन्टारनेटखौ ओ बिदिनो हस्पितेल बा गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा इयारपर्ट बेफोराव इन्टारनेट नङाबानो इन्टारनेट सानसे बन्द' जाबानो खामानि होआ आरो जेरै रेलवे जेरै रेलवेयावबो जोङो इन्टारनेटा थाबाय थानांगौ जायो। बे रेलवेनि गेजेर रायजलायहरबाय थानांगौ जायो। दा इन्टारनेट बाथाय जाला आरो दा बेनिखायनो जोंनो। इन्टारनेटआ जोबोद गोनां जानानै दं आरो सानसे इन्टारनेट गैयाबानो जोङो ओ उत्साव बादाव जाला जोबो आरो बिदिनो बन्द' जाबाथाय दा बिदिनो सानसे साननै बिदिनो जोंनावबो ओैजामा बेफोरावनो ओरैनो मानसिफ्रा उसाव गोनां जलाबायनाय नुयो आरो
औ होमबा नोंथां आ जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे दसे सम सावरायलायनायाव नोंथांनिफ्राय इन्टारनेट खौ आङो रोङैखिनिखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। जों माने बे सावरायलायनायखौ आं नोंथांजों माने बेखिनियावनो दोनथ'लायनो सानबायमोन आरो आं नोंथां समाबो जाबाय नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ आंबो नोंथांनिफ्राय ओ जा मोनथिनो मोनदों ओ आंगो रोङै बुस्थुफोरखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय। दा आंबो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां दा उननि समाव रायलायफिनलायनोसै होनबा।
औ औ औ औ जागोन दे नोंथां।
ओ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।